हेल' औ नोंथां खोनदों ना? औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां?
रौनाय दा
औ आंङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि मोसानाय नङा ओमबा नोंथां जोंनि बर'फोरनाव मा मा रोखोमनि मोसानाय दङ आरो बे मोसानायाव बाहायग्रा दामजुफोरा मा मा। दा बेनि सायावहाय एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल हर हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ अब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रदो नामा नोंथां?
आंनो जागायग्रोनोसै ना? दा गिबियावनो बिथाङा बुंदों आरोना मोसानाय आरो बर'नि माखासे मोसानाय माने माखा- दांब्रा जु। नङा होमबा नोंथा? बर'फोराथ' जोंहा गोबां रोखोमनि मोसानाय दं आरोना। जेरै बागुरुमबा मोसानाय बेनिफ्राय खेराइ मोसानाय ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय ए जेब्लानाखि मा होनो? ओ बागुरुम्बायावनो जोंहा अनेक रोखोमनि मोसानाय दं जेरै- बारदै सिख्ला, ओमफ्राय ख्रिस्टि मोसानाय, जारा फाग्ला मोसानाय बेफोरबायदि आरोना।
औ लानांगोन औ मोसानाय।
ओमफ्राय ओ बिनि मादाव जोंहा बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने जोङो बेखौहाय जोङो सोलिबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय जोंहा बेखौहाय जों नुबोयो आरोना। बे जोंनि बर'नि गोदो-गोदाय आबै-आबौ फैनो फैनाय मोनसे जोंनि बर'नि हारिमु बा कालसार आरोना बे।
औ
बेबो जोंनि हारिमुवानो। ओमफ्राय जोङो बेफोरावहाय जेरै दामग्रा आगजु बाहायनायफोरखौ जोङो माने बेफोरनि मुंफोरखौ आं बुंनो सानदों आर ना नोंथांनि सिगाङाव।
औ बुंनायसै नोंथां।
जेरै जोङो ओ बिदिनो खाम दं खाम खाम दामो। सेरोजा, सिफुं थरखा, जाबख्रिं
औ
ओमफ्राय हारमुनियाम आरो। जों बेखौहाय ओमफ्राय माबाबो दामो मा होनो? गंगोना- गंगोना- गंगोनाबो दामो आरोना।
औ बुंथ'
बियावनो जोंहानो बेफोर बुस्थुफोरखौ जेरै- खामफोरखौ बोरै बानायो सेरजाफोरखौ बानायो सिफुंखौ बोरै बानायो बिनि बारै आं एसे खोन्थानानै होनो सानदों आरो ना। मानोना गोनांथि नालाय जों खामखौ बोरै बानायो बेखौ जोङो मिथिनांगौ नङा होमबा जोंनि हारिमुजों लोब्बा लाखिनाय बियो। माने दामग्रा आगजु होननानै बुंदोंलाय नों थाङा गिबियावनो बिनि सोमोन्दै एसे ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा खामखौहाय खाम बानायनोब्ला गिबियावनो जोंहा माने ओ दंफांनि गिदिर गिदिर थुख्राखौ जोंनो नांगौ जायो आरो ना दंफांखौहाय। नांगौ जायो दंफांखौ हास'नानै लानाय जायो। बिनिफ्राय बिनिफ्रायहाय जोंहा मा होनो बे खामनि दामग्रा दुं दुं दङाबा बेखौ बेखौ बानायनो थाखाय माखासे माबाफोर नङा होनलाय माने ओ बिगुर जेन'बा माबा मोनसे जुनारनि बिगुर जेन'बा बिनि बिगुरखौ गोरानखौ नांगौ जायो आरो ना।
नंगौ नोंथांं उम।
जुनारनि बिगुरजोंसो खालामो नालाय बे दामग्राखौ खामनि माबाखौहाय। ओमफ्राय जोंहा बेनिफ्राय बेखौहाय औ माबाखौहाय दंफांखौहाय बायथालफोरजों आराम दोख'नानै फलंनाय जायो आरोना। फलंनानै मोजां रोखोम फलंनानै बेखौहाय आरामनो सानदुङाव फोरानग्रोयो आरोना
नंगौ नोंथां
फोराननानै जेब्ला रानो होमब्ला राननायनि उनावहाय कालार फुनाय जायो दंफाङावहाय खालाव सुंखांनानै जोङो बेखौहाय मोनसे मा होनो? माबाखौहाय बै बिगुरखौहाय बिगुरखौहाय जुनादनि बिगुरखौहाय एसे दामग्रा दुं दुं गोमो गोमहोग्रा बे मोनसे बिगुरखौहाय जोङो आराम ग'ल हाख'नानै बा दोख'नानै नांगौ जा दखाननि खामखौहाय जोङो खायो आर ना खानानै बिदिनो बानायनाय जायो आरोना बिनिफ्रायहाय जोङो सेरजाफोरखौहायबो जों जेनेबा दंफां दंफांनिफ्रायनो बानायनाय नङा बाादानख'नानै जोङो सेरजाफोरखौ दंफांनिफ्राय दानख'नानै बानायो ओमफ्राय बिनि जेबोथार सजानि थार बेफोरखौहाय जोङो माने रायदों माबा गैया ह होनबा नोंथाङा रायदोंखौ मिथिगौना
मोनसे मोनसेोन दं
औ रायदोंनि बे माबाजोंहाय रायदों गोरलैजोंहाय जरायायदों गोरलैनि माबाखौ माबानानै बिजेखौहाय बयजोंहाय सेजेरखौहाय बै थारफोर सोनानै बे आखाइया ओरै खेंखाइ खेंखाइ थाया होमबसि जा दांग्रा बेखौहाय रायदिंनावबो जोंहाय बेजोंहाय बानायनाय जायो आरो ना
अ नंगौ नोंथां
औ बेखौ गोरलै गोरलै माबानानै बे माबानानै फिसा फिसा फिसा फिसा अ मा होन बिज खुन्दुं बायदि खालामनानै बेखौनो दामनानै आं बेजोंहाय दामो आरोना बेबायदिनो अनेक रोखोमनि बानायो आरोना ओमफ्राय दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदोदों
औ दे ज मथां औ थ द नंगौ नोंथां जोंहा बर'फोरनि मोसानाय होनना आरो बेनि बाहदा फोरना दामजुफोर होनना बुंो नोंथाङा ए फोरमायखाबाय दा आरो गोबां दंबावो जेरै जोंहा मोसानाय होनना बुङोब्ला बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय नङा होनबा नोंथां आरो ना गुरनाय मोसानाय
ख्रिस्टि मोसानाय अमायथां आरो जेरै खुथुं खुन्दुं थुननाय मोसानाय नङोमा नोंथां नङा होनबा बा नोंथां आरो गोबां मोसानाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा जारा फाग्ला मोसानायबो होनना बुंबावनो हा दा बेफोर मोसानायफोरा जोंहा माबा मोनसे मोनसे अथ' दंजोबो आरो जेरै ख्रिस्टि मोसानाय बा दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय होनना बुङोबा बेखौनो फोरमायोदि जोंनि बर'फोरा माने गोदोनिफ्राय माखासे बिर जोहोलावफोर दंमोन आरो बिर जोहोलावफोरा दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय दाल थुंग्रि लानानै दावहा नांनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नङा होमब नों थां बै समावहाय दा बेफोरखौनो जोंनि बर' फ्रा मा खालामो मोनसे थुनफावथाय बा मोसानायनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय खिनो नाजायो आरो जेरै जोंनि बर'फोरनाव बिर जोहोलावफोर दं होनना बिर जोहोलाव जोहोलावजो होनना बुङोबा गाम्बारि स्कुला बेमफाख्रि स्खुला नङोमबा नोंथां आरो सोमदोन जोहोलाव बा आं गोबां दंबावोमोन आरो नङाोमा नोंथां दा बेफोरबायदि जोहोलाव फोरा गोदोनि समावहाय दावहा नाङोमोन नङा होमबा नोंथां? सुथुरफोरजों दावहा नांनानै बिदिनो माने बेफोरबायदि मोनसे माबा दङ आरो माने जाहोनफोर दं बे दावहा नांनानै जेनेबा माबायोमोन जेनेबा दावहा नांनानै सुथ्रुफोरखौ फेजेनबोयोमोन। दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर'फोरा खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानानै दा बेफोरखौ जों मोनसे फावथाय बा मोनसे लिरनायनि गेजेरजों जों बेखौ दा मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेफोराव जों दाहाल थुंग्रि लानानै सिबनानै मोसायो।
औ
औ
जेखाइ खबाइखौथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुजों एखेबारे खाथि सोमोन्दो थानाय नालाय। गासैबो खबाय लानानै जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ना गुरनाय हुदा दंमोन आरो। ना गुरनाय ओरै गोजान गोजान थाङो नङा होमबा नोंथां? ओ बिलोफोराव लै दैमाफोराव लैथोफोराव माबाफोराव ओ बहाबा दंग'फोराव दा बेफोर ना गुरनायखौनो जोंनि बर'फ्रा मा खालामो दा मोनसे स्टेज बा मोनसे प्लेटफर्मावहाय मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेखाइ खबाइ लानानै। आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ बागुरुम्बा मोसानाय होनना बुंबाथ' मुङा गोबां मुंदांखा मोसानाय नङा होनबा जाय बे मोसानाया। मुलुगावनो नङा होमबा इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलाव मोनसे मख'जाथाव मोसानाय जाय मोसानायखौ जोङो माने मोसानायखौ जोङो उम सिखिरिफोरनि मोसानायबो होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा
बेनोसैथ'
फोर मोसानायफोरा बर'फोरजों एखेबारे खाथि सोमोन्दो थानाय मो-मोसानाय होनना बुंनो हायो आरो बे मोस मोसानायफोरजों गुबुनफोरनियाव रावनियावबो मोननाय नङा आरो जों मोसानाया जोबोद जोबोद माने आलादा बा जुदा रोखोमनि मोसानाय आरो। दा जोङो बेफोरबायदि मोसानायखौ मोजाङै नायोब्ला बा गोजाननिफ्राय नायोब्ला जोङो बेफोरबायदि मोसानायखौ जों माबायदि नुयो सिखिरिफोरनि मोसानाय बायदि जों नुयो आरो। समायना जेरै सिखिरिफोरा गोजा गोथां गोमो गुफुर बायदि बाथ' गां। लानाय जेब्रा मोस ज' थाबा जों मोसानाय नुयो नङा होनबा नोंथां? ओरै गां फुवार फुवार दा बेफोरबायदि जों मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेफोराव जों मा मा बे सेरजा नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो‌ आरो माखासे मोसानायफोरखौ जोङो जेरै दस्रा दस्रा मोसानायफोराव जेरै गंगोना आरो हारमुनियाम बेफोरबायदि मोसानायखौ जों बेलेग बेलेगाव बाहायनाय नुनो आरो नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर मोसानाया जोंनि थाखाय जोबोद जोबोद जोबोद जोबोद मोनसे ओ जोंनि हारिमजों सोमोन्दो थानाय मोसानाय दा जेरै खाम होनना बुंबा खामफोराथ' सुबुंफोरा सेरजाफोराथ' जोंनि बर'फोरनि जि आइ टेक मोनबावनाय। मोनसे दामजोबाव आरो ना मोनथाम दा नोंगौ थारैनो नोंथां सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन नाथाय जोंहा समनि आंखाल दा समाबो जोंहा जाबाय नङा होमबा नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद जोबोद गोजोनदों।
औ। नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा बिदिब्ला दोनथ'लायसै नङा होनबा नोंथां?